हेलौ नोंथां
हेल'
खोनादोंना नोंथां हेल'
अ हेल'
अ नोंथाङा खोनादोंना आंनि बुंनायखौ
अ खोनादों नोंथां
अ नोंथांजों आङो मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो हरदोंमोन नोंथांजों दा सावरायजागोन ना
औ सावरायजागोन दे नोंथां
औ गिबि आयदायानो जाहैबाय नोंथां जेरै जोङो जौ जुवा होनबाथ' जों दा न'आव बानायो सावो ओमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलाव जेनेबा दा आङो जौ जुवा बानायनायनि आदब खायदाफोरखौ नोंथांजों सावरायनो नागिरदों आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै बानायो ब माा मा मुलाम्फा खालामो जौ जुवानि सायाव नोंथाङा आंनो फंनैसो फोरमायनो हागोन ना नोंथां
अ औ हागोन नोंथां जोंहा जौ बानायनो जौ बानायनाया जौ बानायनो थाखाय जोंहा सिगाङावनो मा होनो जुमाय संग्रोनांगौ जायो स दा जोमाय होनोब्ला जोंहा
बिदिनो माइरंफोर लाग्रोनो गोनां जायो आरो दा जौखौबो जोङो गुबुन गुबुन रोखोम रोखोमनि बानायनो हायो बिदिनो सोरबा गुबुन गुबुन रोखोमनि माइरंजों गुबुन गुबुन रोखोम बानायनो हायो आरो दा जौ बानायनायाव जौ बानायनायाव जों ओ सिगाङावनो एमावनि गोनांथि जायो जौआव होनो थाखाय
औ औ
जोंहा दा एमावखौबो सिगाङावनो बानायग्रोनानै लानो गोनां जायो दा जोंनो एमाव बानायनो माखासे गोनां जानाय मुवाफ्रा बिदिनो एमाव बानायनो थाखायबो जोंनो माइरंखौ नांगौ जायो फार्स्टावनो बिनि उनाव बिदिनो बायदिसिना दंफांफोर बुथुमनानै लानाय जायो हाग्रानि मोननाय बिदिनो जेरै खान्थाल बिलाइ बा मोखोना बिलाइ आरो दंफां राखेब बिलाइ बेफोरखौ बुथुमनानै लानाय जायो आरो एमाव बानायनो थाखाय बिदिनो एमावखौबो माइरंजों बेफोर बायदि रोखोमनि बिलाइफोरखौ देनानै एमावखौ बानायनाय जायो आरो बेखौ एमावखौ बानायखांनायनि उनाव जोंहा। बे जि जौआव जुमाय बानायनायाव नांगौ जायो बे एमावखौ दा जोंहा एमाव जौखौ संनोब्ला बिदिनो जोंहा सिगाङावनो माइरंनि गोनांथि जायो। जोंहा माइरंखौ बिदि बिदिनो नांगौ जखानि नोंनि बेसेबां नांगौ बिनि जखाखौ लानानै बानायनाय जायो ओ एसे ओ सिगाङाव नो माइरंखौ इसे सुना लानानै बिदिनो ओंखामफोर संनाय बायदि एसे मोन मोनद्राय होआ लासेनो एसे संदबनाय जायो जौखौ बानायनो बा बे जुमाइखौ बानायनो थाखाय। ओमफ्राय माइरं खौ जेब्ला ओंखाम बिदि सङो ओमफ्राय संखांनायनि उनाव एसे गुसु जानो थाखाय खांनानै दोननाय जायो जेब्ला मोनो ओमफ्राय बिदिनो खांनानै दोनखांनायनि उनाव जोंहा कारपेटफोर बिदि लानानै जुमायखौ मा होनो औवानि दाननाय मोनसे खादौ होनो बेखौ खादौजों एर'ननाय जायो जोमाइखौ बिदि खादौजों एर'नानै एरस्रा एरस्रा खालामनानै दोननाय जायो आरो ओमफ्राय बेखौ जेब्ला गुसु जायो अब्ला मा होनो एमावखौ फोननानै होनाय जायो एमावखौबो दा बिदिनो बे जुमायखौ बेसेबां बिबांनि संदों बेखौ जखा नायनानै होनाय जायो आरो गाव सोरबाबा बिदिनो गोसा बा गोरा बानायनो बा नरम बानायनो बिनि सायाव नायनानै एमाखौबो होनाय जायो ओमफ्राय बिदिनो ओ एमावखौ होखांनायनि उनाव एमावखौ गासिबावबो मोजाङै गलायनानै फोननानै दोनखांनायनि उनाव बेखौ कारपेटआवनो साननैसोनि थाखाय कारपेटावनो बोननानै दोननाय जायो ओमफ्राय का बेदं बिदिनो साननैसो दोनखांनायनि उनाव ओ बिदिनो एसे रोसि ओंखारबोब्ला ओ थौफोराव सोनानै दोननाय खौ नुनो मोननाय जायो आरो ओमफ्राय बिदि थौफोराव ओ सोनानै दोनखांनानै बिदिनो ओ सप्तानै बा सप्ताथामनि गेजेराव बियो रोसि ओंखारबोयो ओमफ्राय बिदि ओ रोसि सि ओंखारबोैयोब्ला आरो मोजाङै गोरा रा लाङोब्ला बेखौ सेरेब मावनाय जायो आरो सेरेब ओ सेरफ मावनायखौ नुनो मोनो ओमफाय सेरेपखौ थ' बा जोंनि बे जौखौ जोंनि बर' हारियाव बिदिनो बायदिसिना हाबा हुखाफोर जायोब्ला बा बिदिनो अबावबा बायदिसिना बिदिनो खामानि दामानि बिदिनो न'' न'खर बा गामिफोराव माबाफोर सोलियोबाथ' ओ बिदिनो जौफोरखौ बा सेरेपखौ गोनां जायो जोंनि बर' रायजो राजाफ्राव बिदिनो बेथ' गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय ओ बिदिनो जौआ मालाबा टाइमाव मालाबा समाव जोंनि ओ जोंनि रायजो राजाफोरनि माब्लाबा समाव खहाबो खालामो बिदिनो मालाबा समाव मोजांबो खालामो नाथाय बे जौआ जोंनिया गोदो गोदायनि ओमफ्रायनो बिदिनो जों नांगौ खामानि बा माबा मोनसे हाबाफोर बा बिदिनो जायखि जाया बिदिनो खामानि दामानिफोर जायोब्ला जोंनि बर' ओ माबायाव रायजो राजा फोरनि गेजेराव सोलिबोबाय थाखानाय बे जौबा सेरेबा बेनिखायनो दासिमबो जौखौ जोंनो गोनां जायो
औ
दा नोंथाङाबो नोंसिनि ओनसोलाव जौखौ माबायदि बेबहार खालामोबा जौखौ माबोरै बानायनायखौ नुनो मोनो नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो
औ जोंनि ओनसोलाव जौखौ माबोरै बानायो होनबा नोंथाङा दासो आंनो फोरमायलांदों जेरै ओ बेफोरबायदिनो बानायनायखौ आंबो नुनो मोनदों नोंथां ओ जेरै ओ आगोल सेरेब ओ जायखौ बुङो बे सेरेबाथ' जौनिफ्रायसो जायो ओ जौखौ माबोरै बानायो होनबा आगोलावनो ओ जौखौ ओंखाम बायदि संनानै लायो ओ बिदि संना लाखांनानै बेखौ एसे गुसु खालामो गुसु खालामनानै ओ बेखौ दिहुनो आरो जेरै जोंना प्लास्टिकफोराव ओ दिहुननानै एसे फेननानै गुसु खालामना दोनो बेयाव गोसोबायदि नोङो ओ बेसेबां ओ जखानि संदों माइरंखौ बा ओंखामखौ बे जखा लानानै ओ एमावखौ फोननो हायो आरो ओ एमावखौ फोनखांनानै ओ बेखौ ओ जुथुमनानै ओ थौफोराव सोना दोननाय जायो आरो ओ थौ सोना दोननानै ओ बेखौ ओ सानब्रै सानबासो दोननानै ओ बेखौ ओ सेरेब सावनाय जायो आरो थां ओ बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव जौ बा सेरेपखौ बिदिनो सावनाय जायो उम ओ सेरेपखौ माबोरै सावनाय जायो होनब्ला जुमाया जेब्ला संना दोननानै ओ सानबा सानब्रै बा सानद' बेफोरबायाददि जानायाव ओ बेखौ ओ दै होनानै सोमना दोननाय जायो आरो जे अफ्रि होनो बे अफ्रिखौ सोमना दोननाय जायो दै बुरजा होनानै उम बेखौ सोमना दोनखांनायनि उनाव ओ बेखौ ओ सेरेब सावनाय जायो आरो बेबायदिनो जौ बा सेरेबा ओ समाव जों सुबुं माहारिखौ ओ हेफाजाबबो होयो समाव ओ खैफोदबो लाबोयो आरो नोंथां जेनेबा बाहायनो रोंबा मोजां हेफाजाब मोनो आरो गाज्रि खामानियाव बाहायोब्ला बे जोंखौ खैफोदबो लाबोनो हायो आरो जेरै जों बुंनो थाङोब्ला न'आवनो बानायब्ला जोङो खायसे फोरबोफोराव जोङो गुबुननिफ्राय बायनानै लाबोनो नाङा आरो रां होनानै उम नाथाय जोंना जोंनि ओनसोलाव गोबांखौनो नुनो मोनदों जेरै जेरै दा सेरेब आरो जुमाय सावनाय होनबा माबोरै मुलाम्फा जायो होनब्ला जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो सावनानै माने लोंनो होआ आरो गामियाव जायफोरा बायनो फैयो बे फोरनो ओ फाननो अ फानो आरो लांनो होयो आरो लोंनो होआ ओ बेफोरबायदिनो खायसे ओरैनो थानाय आइजोफोरा बेफोरावनो रां खामायो आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव औ नोंथां बेनि आयदाखौ होमबा बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा
औ नोंथां दे बिदिब्ला औ दे औ गोजोननाय थाबाय नोंथांसिमबो
औ